हेल'
खोनादोंना? औ
खोनादोंना?
औ खोनादों।
हा?
खालामदों?
नै दङ ओंखाम जाखांना जिरायनानै।
औ मा ओंख्रि जाखो?
ओ फालेंमोन ओमफ्राय आलु फाजि। नोंसिना?
जोंनाथ' मामोन बे दाउ बेदरमोन दाउ बेदरजों आलोजों संनानै जाबाय।
औ
मा खालामदों दा?
मा होन्दोंं?
मा खालामदों दा?
आङो दंथो यो ओरैनो बिदिनो।
होम
ओमफ्राय नोंनियालाय माबायदि खबरफोरालाय?
खबरफोरा मोजाङानो।
औ दे थिगानो दे। औ आङो बे समाव नोंथांखौ ओरैनो माबा मोनसे सोंनो हागोन ना?
औ सोंनो हागोन।
औ नोंथाङा ओरैनो मा मा ओंख्रिफोरखौ संनो रोङो जेनेबा?
मोजां बुजियाखै?
औ माने नोंथाङा ओरैनो मा माव ओंख्रि संनो रोङो होन होनदों रे।
अह सबायाइजों दाउजोंखौ सङो जि गासिबो मैगंखौनो सङो माने सबायाइ दाउ जेरै अनला। ओमफ्राय मेवाइ
औ ओमफ्राय
साम'जों लावजों।
ओमफ्राय नोंथाङा साम' जायो नामा?
साम'खौ जाया बायो आङो।
औ।
मानो होनबा बेयाव फिसा फिसा मोनजायोना बेखाय बायो जानो।
अ माने बे फिसा फिसा क्रेक-क्रुक, क्रेक-क्रुक खालामग्राखौ?
औ
औ आंबो बेखौ एसे बानाय मोनो मोननायालाय अब्लाबो बै बेबायदि जेनेबा बेखो साम'नि बिदै होनगोन ना साम'नि मा होन बावगोन जायोना बेखौ। ख्रेख-ख्रुख खालामनायखौ। अब्लाबो मोनसे सम औ अब्लाबो मोनसे सम थायो बेयो थाया आरो बे फिसा फिसाया बे साम' फिसाया बै समावबा जानो मोजां।
औ
ओमफ्राय नोंथाङा ओरैनो साम'खौ माबायदि संना जायो?
साम'खौ फार्स्ट आव एसे एवख्रेब ग्रोयो एवख्रेब नानै एवो एसे आरो सबाय फोर होयोबा बे सबाय फोरखौ रुना लायो।
औ नङा माने आंनि सोंनायनि माबाया जाबाय जेनेबा बेखौ एवनानै जायो ना खारै होननानै बिदि माबादों जायो?
नों सबाय ओंख्रि फोरजों जायोबाथ' बेयाव खारै होखा थारनांगौ।
औ।
बिदि सबायखौ उम खारै होआ बाबो रुग्रोना लानानै थावजों सेरनानै बिदिनो लगाय जायो आरो।
औ। जोङोथ' बिदि सबाय जोंबो मोनजादों ओमफ्राय आरो एवनानै आरो आ आलु दोंबो जोङो जायो आरो बेबायदि बेनिखायनो आं नोंथां मोना बेबायदि जाफेरदों ना जाफेराखै बेनिखायनो आङो नोंथां सोंग्र' नाय जाबाय आरो। मानोना जोङो आलु दुंबो एवनानै जायो।
अ
माने गोसो बायदि संना जायो आरो बर' मानसिजों नालाय।
औ।
बिदि आरो बेनिखायनो आं नोंथांमोना बेबायदि एवनानै जायो ना जाया खालि सबायजोंल' जायो ना आरो बेलेग बाय ओ बायदि रोखोमनि संनानै जायो बेनिखायनो आङो नोंथां निफ्राय एसे मिथिनो लुगैबाय आरो।
बेखौ रुग्रोनाय रुना नै एरख' नानैबो ओरैनो फाजि जायो। मैथा फोरजों जाबाय आरो। जोंहा ना आलु फोर जोंथ' बिदि जानाय जायाखै।
औ ओमफ्राय आरो बै एसे गोदोर गोदोरखौ मा होनो नोंथां मोना? साम' दङना आरो गोदोर गोदोर दङना साम'आ
औ
बेखौ मा होनो नोंथांमोना
बेखौ जोङो साम' लादाय होनो।
औ साम' लादाय औ। ओमफ्रायथ' बेखौ जेनेबा बेनि बे माबा खलथा दङना बेफोरनि बे खल्थानिफ्राय बरननानै जायोना।
औ फासआव रुना लाग्रोयो रुना लानानै एरख'नानै बिदिनो खाजि जायो आरो।
औ आं हले बेखौबा जोबोद मोजां मोनो आरो जानो नाथाय आथिखालावबा बेबो ओरैबायदि फेलो गोनां जाबाय आरो बेबो मिथिबायना थारमाने बेखौ मोननोबो थाङा आरो मोनबाबो माने दाम। गोसा जालायलांबाय आरो। सिगाङावबा ओरैनो ओइ दुब्लिफोराव खनबानो मोनोमोन आरो।
औ।
आथिखालावथ' बेबायदि माने नामायबाबो मोनब्ला आरो बिथिं बे दाउ फोराबो जायो बे मा होनो बै हराव गिदिंलाबायग्रा दाउफोर थायोना।
औ।
बेफोरबो जायो ओमफ्राय बे सामलदायखौ नागारनानै थांबा खलथा आन्थाखौ ल' मोनो आरो।
औ दानि मुगायाव गासै जेबो बस माने बेसादानो दाम गोस थारमाने मोननो थाङै जादों जो हमबाय।
अब्लाबो जेनेबा सिगाङावहाय अरथात मे सिगांनि समावहाय जेनेबा बे साम'लादायफ्राबो एभेलेबोल दंमोन आरो ना एसे माबाफोरावबो जेनेबा बे हाखर हालाफोरावबो मोनोमोन आरो। ओमफ्राय मानसिफोराबो जेनेबा सि सिगाङावहाय बे जायिखायनो एभेलेबोल दंमोन ना माथाय मिथिया किन्तु आथिखालावबा बेबायदि एभेलेबोल नङा आरो। बाहायावनो जि माने एक्स' पन्सास थाका बेबायदि होनानै लाबोनांगौ जायो आरो। आरो ना मायबाबो मोनला बाजार रावबो मिथिबायना दा नागिरबाबो मोननो थाङा आरो।
औ।
साम' जायैया बहुत गोबाव जाबाय।
गोबाव जाबाय ने ओमफ्राय नै दङ। बे माबाया बे साम' फिसायाबो मैया बे गथ' सासे थांनाय नामायनो ओमफ्राय आंखौबो लिंहरनायमोन खिन्थु माने बे साम'फोरा बाहाय फिसा फिसा दङ आरो ओमफ्राय बे साम'फोरा फिसा फिसा जाबाथ' बिनि बेदराबो फिसा जागोन ना। नायनाय जायासै आरो दाथ' बे एसां देराखै फिसा फिसासो बेखायनो आं थाङासै आर' ओमफाय दिनै आंखौबो जासिनायमोन बिसोरो जानो थाखाय ओमफ्राय आं जाया होनबाय दाना फिसा फिसाना फिसा फिसायावथ ' माबा बेदराबो माहाय फिसा - फिसा जायो। ओमफ्राय एकदम जाबोला आङो मोजां अरनो मोननांगौ आरो अब्लासो जानाय बायदि मोनो आरो आरोसे गदिर गदिर टाइमा बेबो बि आरो
औ।
ओमफ्राय आरो जोंनि बे बर'नि माबाथों मोनथिखायदां नोंथांङा गांजेमा नोंथांआ गांजिमाखौ माबायदि नुयो जानो
मोजाङानो बाथोनफोर जानो मोजांआनो बेयो
औ खिन्थु जोंनि बर'फोरनि गेजेरावथ' बे गांजेमा बाथोन होनबालायथ' आरो बुंनो नांला आरो ने
औ।
खिन्थु खौराङा बेनोदि आं गांजेमाखौबो जानो गाहाम मोना मानोना बेवहाय मानसिफोरा माखौ गोथाव मोनोखाय मिथिया आं बेबो मोननै रोखोमनि दङना मोन मसिया ओ एसे मोनामखायोदां
जोआ मोनामा जोलाया मोनामो
जोलाया मोनामो
औ।
जोआ मोनामा
ओहो
ओमफ्राय आंबो जेनेबा बेखौ मोजाङै नायबिजिरनाय जायाखै बबे मोनसेया जु बबे मोनसेया जोला खिन्थु थारमाने आं बुस्थुखौ एसां जानो गाहाम मोनो आरोना खिन्थु जोंनि बर'फोर गांजिमा होनबला आरो ओरै बिदि जेनेबा लिजाजोबो आरो ना बेबायदि खोनादों आरो आरो बे बर'निबो बाजै हटेल आदा हटेल माबा माबि हटेलफोर दङनाा बेफोरावथ' बुंनांला आरो माने
औ।
बिदि आरो उ दे होमबालाय नोंथां जोंहा टाइमा जाबाय न
औ।
औ दे दाननो हासिगोन।
दोन